ओं नोंथां
खुलुमबाय नोंथां औ
नोंथाङा माब्रै दङ
मोजाङानो दङ नोंथां नोंथाङालाय
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां दायो नोंथाङा मा खालामदों
आङो नै इदिनो न'आवनो दं नोंथां बेरायगासिनो दङ दुब्लियाव ओंखारलांनो नागिरदों आरो
दायो नोंथाङा एसे जुदि रायलायनो सम दंब्ला आङो मोनसे खोथा नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन
औ नोंथां मा नोंथां मा खोथामोन
नोंथांमोननि क'क्राझार आरो जोंनि गुफुराव जोङो माबोरै जोंनि मार्केटफ्रा बा जोंनि हाथथायफ्रा जोंनि गामियारि जे हाथाय फोरा माब्रै सलियो आरो बेयाव मा मा मोनो आरो बबे बबे बोथोरावहाय जोंनि हाथायफोराव मा मा मोनो आं बेखौ सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा दा गिबियावनो नोंसिनि क'क्राझार हाथायाव फोरावहाय मा मा मैगं आरो मा मा बेसाद मोननाय जायो बेखौहाय फंनैसो फोरमायनानै होग्रोदो नामा
ओ जोंनि क'क्राझारावथ' बिदिनो गोथां मैगं जेरै लाइ लाफा मुवा कबि बेफोर गासिखौबो मोननाय जायो भिन्दि सिजोनेल हिसाबै गोजां बोथोराव जोंना दायो कबि लाइ लाफा बेसर बेफोरखौ बिराद मोननाय जायो आरोना बेनिफ्राय गोबां जायगायावनो नुवा जानो हागौ खिनथु जोंनि क'क्राझाराव मालाबा मालाबा बिदि गो थां मैगुरखौ लाइ लाफाखौथ' बेलेग जायगायावहाय खाना फानो ना
जोंनि जायगायाव मालाबा मालाबा सुनानैबो फाननाय जायो आरो
ओ
बेखौ नुनो मोनो ओमफ्राय दायो ओ जेरैहाय दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंफोर ओ बेफोरो जाहैबाय सबायबिमा भिन्दि जोगोनारफोर आरोना फानथावाथ' मोनबायानो थायो बेफोरखौ मोननाय जायो आरो जोंनि हाथायाव आरो मोनसे बेदरफोरनि मादावहाय जोंनियावहाय बेलेग जायगायाव अमा थावख्रिखौ नुनो थाङा ना
नोंगौ
जोंनि जायगायाव अमा थावख्रि मोनबाय थानाय जायो आरो बांसिनानो नोंथांमोननि जायगायावलाय बोरै दायो मैगंफोरनि
जोंनि गुफुरावहाय जोङो बुङोब्ला जोंनि गफुरनि मानसिफ्रा बेबायदिनो नोंथां जेबायदि बुंदों ओं आव आव माखासे बिदिनो बोथोरारि मैगंफोर जे जेरैहाय बिदिनो लाइ लाफा बा बिदिनो थारुन बा बिदिनो थास' बा बिदिनो भिन्दि बे गासैखौथ' जोंनाव मोननायानो जाखायो बेजों लोगोसे जोंनि जायगायाव जे हाजोनिफ्राय एसे खाथि जानायखाय जोंनियावहाय ओं औवा मेवाइ बे जों बेखौहाय गोबां मोननाय जायो आरो बे आरो बेजों लोगोसे जोंनि गुफुरा ब्रह्मपुत्र दैनि खाथि जानायखाय जोंनियावहाय गोबां रोखोमनि नाफोर मोननाय जायो जे जोङो जेरैहाय बिदिनो लकेल नाफोर बिदिनो फिथिख्रि बा बिदिनो गोरै बा बिदिनो सल खुसिया बेफोरखौहाय मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बे नाफोरखौहाय जोङो थाइगिरफोरजों बांसिन जानो जों फसायनायखौ जों नुनायखौ मोनदों आरो नोंथांमोननि क'क्राझारावहाय नानि बेसेना माबायदि आरो मा मा नाखौ मोननाय जायो
जोंनियावहाय नानि बेसेनासिन बायदि खोनानो मोनदों आरो आङो जोंनावहाय जेनेबा ना लायै ना आरो जेरैहाय जोङो सान्दा आरो कस होनोबाथ' बियो अवान ओइटि आरो अवान फिफटिनिफ्रायनो मोननो थाङो
फ्राय फुख्रिनि ना जेरै बेयो नैजौआव मोननाय जायो आरो ओमफफ्राय बेै गोरि नास्राय बेफोर नाखौ थ' जेनेबा थामजौनिफ्राय ब्रैजौ जेरावबो मोननाय जाखायो नालाय
औ
बिदिनो आरो नोंथां
बे नाफोरखौ नोंथां बे नाफोरखौ नोंथांमोना मा माजों जानाय जायो
अ जोंना बांसिन एवनानैसो जानाय जायो नोंथां एवनानै आरो ओंख्रिजों बिदिनो मैथाजों बांसिन जानाय जायो आरोना नोंथां
औ
मैथा आरो बिदिनो मालाबा मालाबा नोंथाङा होननाय बायदि ओरै थाइगिर बेफोरनो आरो गोखै बुस्थु जों जानो मोजां मोनो आरो बांसिनानो टमेट' बायदिसिना बेफोरजों नोंथां आरो नोंथांमोनथिंथ' जोबोद बिदिनो स मा होनो बानलु बानलु बै बिसनि जोबोद खेथि जायोना बेफोरनि सोमोन्दै मोननैसो बुंनो हागोन नामा एसे
अ नोंथां जोंनि जायगायावथ' दा जोङो जेरै नुबोबाय थादों बानलुआबो जोंनि जानायनि मोनसे बाहागोसो बिनि गेजेरावनो जोङो बानलु सिब्रुखौहाय जोंनि गुहफुराव गोबां गायनायखौ नुदों आरो जोंनि आबादिफ्राबो बिनिफ्राय गोबां बिदिनो मुलाम्फा खामायनायखौ जों नुदों मानो होनोब्ला जोङो दा जेरै जोंनि लाइमोन आरो जोंनि आबादारिफ्रा जोंनि गफुरावहाय गोबां परिमाननि हायाव जेरैहाय बिदिनो ओं जि बिघा नैजि बिघा बेबायदि हायावहाय नोङो बानलु सिब्राव गायनानै जों बिथांमोनखौहाय गोबां बिदिनो उम रां आरजिनो हादों जों होननानै जों मिथिदों आरो बे बानलुसिफोरखौहाय जोङो बिदिनो जोंनि आसामजों लोगोसे जों गुबुन रायजोफ्रावबो अरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि थाखाय ओ गोबां बिदिनो मार्केटफोर दङ बानलु सिब्रुनि थाखाय आरो नाथाय बिदिनो ओ मालाबा समावहाय बे बानलु सिब्रनि बेसेना बुरजा जाबाथाय जोंनि आबादारिफ्रा बुरजा रां खामायनो हायो आरो उम समावहाय खम जाबाथाय बिदिनो खम खम खामायनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेल' नङा नोंथां ओं बानलु सिब्रहनि अनगायैबो माखासे गोबां बिदिनो आबादफोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो ओ बोथोरारि माखासे मा होनो मैगंफोर जेरै बिदिनो भिन्दि कबि फुलखबि गाजर मुला बेफोरखौहाय जोङो ओं गायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि थाखाय जोङो खाथि खालानि जे हाथाय बाजार गलाफ्रावनो बेफोरखौहाय जोंनि आबादारिफ्रा फाननानैहाय गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
अ औ
नोंथांमोननिथिंहाय बिदिनो ओ मा मा? ओं बिदिनो आबादफोरखौ मावनानै मानसिफ्रा बा मा होनो राङारि बेलायावहाय बे बिदिनो मोजाङै सोलिनो हादों?
औ दायो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनियावहाय आबादनि बिथिङावहाय बर'फ्रा फोरा बिदि मावनायाव डेभलप जानायखौ आं नुनो मोनाखै आरो नोंथांना। इसिबांखि गासिबो बे बाहेरा बर'नि बर' मानसिफ्रा मावालासिनो गुबुन जाथिनि मानसिफ फ्रासो बांसिन खेथि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो जोंनियावहाय। मावनायफ्राथ' बेनो जेनेबा ओरैजाय जुखाम भिन्दि फान्थाव कबि बेफोरखौलाय गायनाय नुयो आरो खिन्थु बर'फोरखौ बांसिनानो नुनाय जाया आरो। ओरैनो न'आव जानो थाखाय गायो खिन्थु कमारसियेलि हाथाय बाजारफ्राव फाननायखौ गायनानै फाननायखौ नुनो मोना आरो बारा बेनो।
नो नोंथाङा बिदिनो नोंथां मोननि क'क्राझार जाराव बाजारफ्रावहाय मोननाय बिनोदिनो दख बा बिदिनो बेदरफोरनि सायावहाय बे फोरमायनानै होलांजोबबाय। आङो बे आं बेखौनो सानोदि नोंथां मोननि आरो जोंनि जायगानि बिदिनो बाजाराव मोननाय मैगं थाइगं बा बेबायदिनो ना बेदरफोरनियावहाय बारा फाराग गैया आं बेखौ नुनो मोनो। जोंनियावहाय नाखौहाय बांसिन मोननायखाय जोंनियावहाय नानि गोबां भेराइटिस मोनो आं बेखौलबो ओ आं बेनि गेजेरावहाय आं बांसिन गिदिरसिन फारागथिखौ आं नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोननियावहाय अमा थावख्रिखौ मोननाय जायो नाथाय जोंनियावहाय अमा थावख्रिखौ। मोननाय जाया।
औ औ। सार नोंथांमोनथिनि हाथाय आरो बाजार बिदिनो सेन्टारफोर जानाया मा मा समाव आरो।
ओ माबोरै बबे बबे जायगायाव बिदिनो बेसेबां रोखोमनि दङ आरो ना
जोंनियावथ' नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला ओं बिदिनो सप्ताहिक बाजारफोर थायो माखासे ओ आरो आरो बिदिनो सानफ्रामबो जानाय बे बिदिनो हाथायफोर जे हाथायफ्रा बिदिनो बेलासिफोरावहाय जायो बेफोरबायदि हाथाय दङ जोङो बुंनो थाङोब्लाबो जोंनियावहाय ओं सप्ताहिक जाग्रायावहाय जोंनि गफुर टाउनावहाय मोनसे देवबार बाजार दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा आसाम आसाम आरो अरुणाचलनि सिमनायावहाय थानाय ओं राजगर हाथाय बियो बुधबार आरो सुनिबाराव जायो आरो बेजों लोगोसे। ओं। समबारावहाय हाथाय जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो जुदि सानफ्रोमबोनि सेन्टार जानाय बेबायदि हााइ गिदिरखौ नायनोबा जोङो। दैमालु बा बिदिनो आमलायगुरि बा कावब' सेन्टार जों ओ बेफोरावहाय नुनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां।
नोंथांमोननियाव बे बिदिनो सप्ताहिक जानाय हाथायफोरनि बिदिनो मुंफोर खोन्थागोन नामा नोंथाङा?
आं ह जोंनि जायगायावथ' रों सप्ताहै जानायखौथ' आं बारा मोनथिया खिन्थु थिथागुरि होननाय मोनसे जायगा दं आरो बेयाव सप्ताहैबो जायो आरो। सानफ्रामबो जानाय नुयो आरोना सप्ताहै जानायावहाय एसे देरसिन जायो आरो सानफ्रामबो जायो आरो। थाबाय आरो ओरै जोंहा गा गांजेमा बाजार दङ ओनिफ्राय बिदिनो सिटि गेजेरावबो बेलासि बेलासियाव मैगं थाइगं फाननायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसे
नोंथाङा दिनै बाजाराव थांगोन ना थाङा?
आं दा बेलासियाव ओंखारलांगोन नोंथां।
आंबो नोंथां आं दा बेलासियावहाय जोंनि खाथिनि बाजाराव ओंखारलांगोन। बिदिनो ओं मा होनो मैगं थाइगंफोर लायनो थाखाय ओंखारलांगोन। हबा अब्ला नोंथां बे दा जोंनि बे आयदायाव बेमाय सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनोसै।
औ औ जागोन दे नोंथां दे ओं दे दे गोजोन्थों।